हेलौ।
अ हेलौ नोंथां।
खोनादों।
खोनादों खोना
अ मा खालामदों।
दं जिरायनानै
अ नोंथाङा फ्रि दा
औ फ्रिमोन।
औ जों दा बिदिब्ला टपिकनि सायाव फैनोसै।
औ औ।
औ जों दा बिदिनो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि बागै बुंनोसै।
औ औ
औ। दै औ दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ' बिदिनो जोंनि गायनाय फुनायनि सम जाखायोना जेरैबायदि जों दैज्लां दैज्लां बोथो थोराव दैज्लां बोथोर मोनफैदो होनब्लानो जोंना गायनाय फुनाय समा जाखायो। आरो बिदि नो जों दैज्लां बोथोराव अखा हायो दैज्लां बोथोरावथ' अखा हाखायोना। बियो ओ जुन जुलाइ जुननिफ्रायनो जागायजेनो दैज्लाङा
औ।
अ बेनि उनाव दैज्लाङाबो जों माइ गायो जेरै माइखौ जेरै मा माबायदि गायो होनोब्ला जों माइखौ गिबियावनो जोङो जायखौ बुङो माइज्लि खिन्थु बेखौ जों माने सोमनानै दोनो बेखौ जों हाखर बा फुख्रियाव जों बिदिनो सोमनानै दोनो फुख्रियाव ओ बेखौ सानथामसो सोमनानै दोनो बेयाव जाहाथे ओ माने एसे गुरै जानानै गाजा बेरनो हानाय बायदि आरो ना ओमफ्राय जों बेखौ सानथामसो सोमनानै दोनबाय बेनि उनाव जों लाबोबाय लाबोनानै जोङो बेखौ माने एसे फो माने फुवारनानै होयो आरोना जाहाथे बेयाव गाजा बेरथो बायदि ओ गारबेरो सानस से नामा बिदि सोमनानै माने एसे बिरनानै दोनबाय बेनि उनाव गाजा बेरबाय जाय जायगायाव जों खोथियाखौ फोगोन बे जायगाखौ जों मोजांनो ट्रेक्टरजों हाले एवना लानोसै आरो दानि दिनावथ' बिदिनो मोसौजों हाले एवनायखौ नुखाला आरो आगोलावथ' मोसौसो दोंमोन बिदिनो टेक्टरानो गैयामोन दाथ' आरो मोसौआनो गैबावलासो गासिबो बिदिनो टेक्टरजों बिदिनो टेक्टरखौ टेक्टरजों मोजांजो हालेवनानै लाबाय ओमफाय ओमफाय जों बे मा एसे फोरानना माबा खालामना दोननाय गाजा बेरनाय माइज्लिखौ जों माने खोथिया फोबाय आरोना बेनि उनाव सप्तासेसो जायोब्ला माने हासार होयो बिदिनो आरो दानियाथ' जोंनि लकेल हासार होनोब्ला बे जोंनि मोसौ खि बा बोरमा खि बेफोरनो जाखायो जाबोर जोथोन बेफोरनो जोंनि थाखाय खार जाखायोना ओ बिनि उनाव सप्तासेनि उनाव जों बिदिनो खार होबाय एसे जौनाय बायदि ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसे हप्तासे हप दानानि उनावनो गायजायो बेनि उनाव मास मोनसेफ्रा खायसेया बिदिनो बेनि उम उनाव जोङो जाय जायगायाव माइ गायगोन बेखौ जों मोजांनो टेक्टरजों खोनथाम बा खोनब्रै बिदि हेवनानै लायो आरोना फार्टावनो बिदिनो हेवग्रोनानै लायो जेरैबायदि बिनि हाग्राफ्रा रानलांजोबथो बायदि बेनि हाग्राया सेवजोबनाय बायदि आरो हाया रुइनाय बायदि जों बेखौ हेवनानै लायो गिबियावनो बेनि उनाव आरो बिदिनो हेवबाय थानोसै ओ बिनि उनाव खनब्रैसो जायोब्ला जों बेखौ माइ गायनो हायो आरोना जों बे फोना दोननाय माइआ एसे जौबाथाय बिदिनो जों खोथियाखौ फोबाय फुबाय फुनानै जों माइ गायो आरोना दानि दिनावथ' माइ गायनायाव थबो जों माने आगोलावथ' बिदिनो सावरिफोरसो जालाबायोमोन नङा होमबा नोंथां औ बिदि हाजिराबो गैयामोन आरो हाजिराबो जाखायामोन बिदिनो बाला गायनोसै आरो बिदिनो ओ माने ओ खा-खामला गायामोन आरो ना दानियाथ' आरो खामलाखौनो मोननो थांला ओ बिदिनो जों गाय आरोना बिदिनो खामलाखौनो गा हाजिराखौनो गायबाय थिखा बिदिबो गायो जोंनिथिं बिदिनो हाजिराया सानसेयाव सा साराय थिनस' बिदि लायो आरो ना खोथियाफोराव सा थि बिदि लायो थारसेयाव बिदिनो औ बिनि उनाव जों माइखौ गायबाय गायनानै जोङो जाय ओ माइ गायखांनानै बिदिनो ओ खारबो होयो आरोना बाय मास मोनसे बा मोननैनि उनाव माने जौबाथाय औ बिनि उनाव जोङो कार्ति कार्ति मास औ जों बिदिनो कार्ति गासा सावो जायखौ बुङो ओ काथि खाला होनाय बेखौ जों होयो बेनि उनाव जोङो माइ ओंखारब्ला बिदिनो लोखि लोखि फुजा मायनावबो जेरै लोखि बिदिबो जों फुजा होनायो बेनि उनाव माइ ओंखारब्ला जों माइ ओंखारबाय माइ ओंखारनानै जोङो बिदिनो माइ हाबाय आरो माइखौ जोङो दानिया आगोलावथ' माइ नारा होयो मोसौजोंसो बिदिनो दाथ' आरो थो ओ मिसिं ओंखार जोब्बाय जों मिसिंजों बिदिनो माइखौ ओ नाब-नाबाय नानानै मोजां ओमफ्राय ओमफाय जों बिदिनो माइ लामो लामनानैसो माइरं मोनजायो नङा होमबा
औ
औ आरो जों दैज्लां बोथोराव बिदिनो ओ मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो भिन्दि लेस्रा जोगोनार खुमब्रा, मैथा फाथो औ बिदि बायदि बायदि मैगंखौ मोनजायो आरो फिथाइ सामथायाइ बुङोब्ला बिदिनो जों खान्थाल दैज्लां बोथोराव खान्थाल लिसु थाइजौ दाम औ लिथुखुर बेफोरबायदिखौ मोनजायो
औ
औ औ
जोंनिजा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर जानाय अब्ला जों दाथ मोसौ नुनो मोनला ट्रेक्टर गिदिरानो जाबाय ट्रेक्टर फिसाबो होनोब्ला ट्रेक्टराव गेजेरजोंनो फार्स्टआव हालेवग्रोना लाग्रोबाय दुब्लियाव खोथिया फोरायनो थाखाय बिदिनो सानसे हवनानै आरो सप्तासे सप्तानै थानानै आरो हेवनानै बेखौ खोथियाखौ फोनो गोनां जायो जेरै खोथियाखौ फोनो थांनो होनोब्ला जोङो खोथियाखौ सोमगोरना दोनबाय हाखराव साननै साननैफोर सोमना दोनबाय ओमफ्राय साननै बाखाव दोनबाय साननै बाख्राव दोननायाव बस्था एबा फाथोनि बस्थाजों खोबथेना दोननांगौ होमबाना फेंखाया अरो फेंखाया अरखांबाथाय साननै सानथामनि उनाव बे खोथियाखौ जोङो हालेवनाय जायगायाव फोना दोनहैबाय हालेवनानै जाव फोनानै जोङो बे खोथियाखौ खार सारो जेरै इउरिया खार सारो पटास खार सारनानै जों खोथियाखौ एसे गोजौ खालामना लायो गोजौ खालामना लानानै जों बे खोथियाखौ फुबाय फुनानै जों माइ गायनो थाखाय जों फार्स हालेवग्रोना लाग्रोबाय हालेवना लानानै आलि सालि दानना लाबाय आलिफोरखौ मोजाङै होना लाबाय ओमफ्राय दै थानो हानाय जायगा खालामना लाबाय दा दुब्लियाव जुदि दै दबा हालेवनानै जों दुब्लि होबाय दुब्लि होनानै जों खोथियाखौ फुबाय खोथिया फु बुंनो थाङोब्ला होनब्ला जों खोथिया फुनायाव थारसेयाव जोङो लायो जोंनि गामियाव आसि थाखा नबबै थाखा जादों जोंनियाव आसि थाखा नबबै थाखा जों फुना लाफैबाय फुना लाबोनानै जोंङ हाजिरानो गायनो होयो हाजिराफोरनो हाजिरा होनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै हाजिरा सासेयाव लायो जोंनिया सारिस बिदिनो थिखा गायनो थाङनो होनब्ला जोङो थिखा एक बिगा होनो थाङोब्ला जोंनाया फन्द्रस गोगलैयो बे खोथियाखौ जोङो बुंखांनानै हाजिरा फोरनो गायनो होबाय हायजाफोरा गायबाय सानै साथामजों जों एक बिघा हानाय नुयो आरो हिनजावसा मानसिफोरफोरखौ जोङो बिदिनो साथामफोरजों हायो एक बिगा सो गायनो ओमफ्राय साथामफोरजों गाय ओमफ्राय जों हाजिराफोरनो फुङाव साहा होयो ओमफ्राय सानजौफुङाव जोङो एसे बुद आरो जौफोरजों जोङो ए सटनि होयो आरो बेबायदिनो थिनथा आरायथासे बाजखयाव जोङो ओंखाम होयो बेदरजों नङाबा नाजों ओंखाम होयो आरो बेबायदिनो जुदि गायनो हाबाथाय जोंनिया दुब्लि होखांना दुब्लि होखांना होनानाय बुङो जेरै दैज्लां बोथोराव
औ माने नोंथांमोनहाबो जेरैबायदि ओ माइ हा गा हांखांजोबबा माने हाल उथिखांबा जायखौ बुङो हाल जांख्रा ख्रा जानाय नोंथांमोननिथिंबो बिदि जायो नामा
हालदांख्रा जायो जायो जायो जोंना बिदि हालदांख्रा जायो हालदांख्रा जाखालि जोंनिया दाउला दाउ मासे गिदिरनो जायो
जोंनाथ बिदि जाया हाल जांख्रा माने जोंथिं हाजिरासो लोंखायो नालाय ओ बिदि फाला बा बिदि सावरिबो जाखाया नालाय बेनिखायनो जोंथिं हाल जांख्राखौ जानायखौनो नुवा आं जायो सासे सानै आरोना
औ जोंनिथिंजाय जायो
औ बिदिनो हाल जांख्रायाव माने हाल जांख्रायाव खोनानो मोनदों बिदिनो हाल जांख्रायाव ओ बिदिनो माने बायदि बायदि मुवा बायदि बायदि जाहोयो आरोना जेरै जौ जौवा बिदिखौबो जाहैयो आरो दाउ दाउ बिदिनो अमा बिदि ना बिदि गासैखौबो माने एभेलेबोल खालामनानै जाहोयो आरोना हालजांख्रा जाखलि औ
औ नोंथां
औ
जेरै जों दैज्लां बोथोर होनो थाङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव अखा हा अखाबो हानाया एसे खमायनाय बायदि मोनबाय अखायाबो बारा हाबांला आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावथ दै
बिदिनो दैज्लां बोथोर होनोब्ला माने अखायानो हाखायोमोन अखा बिदिनो फायखायोमोन आरो दानिया दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों आरो अ खाखौनो नुनो मोनला खायसे खायसेयाथ बिदिनो मिसिंदो दै सारलाबायनासो गायलाबायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ औ
जोंनिजा आरो टेक ट्रेक्टरजों हालेवनो थांनो होनोब्ला जोंना एक बिगाव तिनस तिनस गाहाम लायो नोंथांमोननिजा बेसे लायो
औ जोंनाबो बिदिनो थिनसआनो
दानदो बाय